अ ओ ओरैनो दं होनबा अ बाय ओंखाम जाबायना नोंथां आंबो नै ओरैनो दंथ'यो एसे बार जादों।
जाथ'वाखै नोंथां संगासिनोसो दं।
अ संगासिनोसो होमबा।
औ नोंथां।
ह मा ओंख्रि संगै।
ओंख्रियाथ' जारि जों दाउ खोमादां दै।
अ
आंबो बारा-बारा मिथिया मिथिनाया।
अह।
जोंना न'नि मानसिफोरा संदों आरोना।
औ।
नोंथांनाव खबरा बोरै?
आंना बिदिनो एसे मोजां एसे गाज्रि मोननैनि गेजेराव दङ।
औ।
उम नोंनालाय?
आंनालाय खबरा इदिनो आंनाबो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं।
अ ओमफ्राय दाथ' इस्कुलाला गरम बन्द' जाबायना?
औ जाबाय नोंथां।
बे गरम बन्द'आव मा मा खालामनो सानो नोंथाङालाय?
आङो एसे माइ गायनाय माबायाव हेल्प होनो सानदों आरोना।
अ।
एसे माइ गायफानो सानदों आरो। नोंथाङालाय नोंथांनाथ' नोंथाङाथ' नोंथांनाथ' गरम बन्द' गैला खोमा। माबा नोंसोरनाथ' माबा जाबायना? ओइस एस एल खौ पास जाबाय?
दा जोंना ओस एस एल सि ओस एस एल सि नो ओइस एस ओ आनजाद जोबनाय लोगो लोगोनो दा मास मोनथामसो जाबाय खोमादां ओ इस्कुलाव थांनो मोनियानो बिदि दिनो बन्द' जानायानो आयो रिजाल्ट होनायावनो मास मोनसे लायो आरोबाव बेनि उनाव ओ रिजाल्ट होखांनानै आरो मास मोनसे थानानैसो बिनो अनलाइन एप्लाइ खालामो। आरो अनलाइन एफ्लाय खालामनानै एडमिसन लानानै दा पास मोनसे थाबोनांगोन खोमा दं जोंना। क्लास जागोन आ। औ नंगौ। इदिनो मास मोनथाम ओ
दे नोंथाङा बुं मा बुंनो सानदों बुंदों।
ओ आं बिदिनो आरो जोंना इदिनो। बन्द'आ इदिनो गरम बन्द'जों बिदि ज'' जानाय बायदि जाबाय आरो जोंना। इदिनो मास मोनथाम गाहाम बन्द' जासिगोन नालाय ओ ओमफ्राय नोंथाङालाय मा बुंनाय दङ नोंगौ।
आं माबासो सोंनो नागिरदोंमोन नोंथां। नों गय गायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा? आं माने गय-गय गायनो सानदोंमोन आरोना।
औ। मोजां इदिनो न'आव गय बागान खालामना लाबाय इयुननि थाखाय आरो। ओ दे होमबा आं माबा गय बायनाय मानि ओरै गय गायनायनि एसे सोमोन्दो खोन्थानोसै नोंथांनो। ओ गिबि गिबियाव जोंहा गोदो-गोदायनि गाय मोनसे नियम बायदि एबा फोथायनाय दं आरोखि सानजाहा गय ओ इदिनो
गय फोनाओ गिबियाव गय फोनानै इदिनो एसे गोबाव नेनांगौ आरो गय खिलिनो गय इदिनो खिलिनानै इदिनो फुलि जाबाथाय फुलिखौ बिदिनो बुक ओ हानिफाय जावनायनि सिगां ओ सानजाहा मोनसे दागो होयो आरो जेनेबा गोदोहाय मा खामनाय जायोमोनथाय बेखौ आं बांद्राय मिथिला जायखिजाया गोदोनि फाय सोलिगासिनो आरो बिदिया ओमफायो बे सानजानिफाय सिन होनानै ओमफाय बे गय फुलिखौ जावनायाव एसे हाबो लाफायो आरो इदिनो गथा जावनाय जा यो ओमफायो बे गय फुलिखौ जायाव गायगोन बेयाव हाखर जावनानै ओमफाय बे ओ सानजाहा दागो होनाय गय फुलिखौ ओ सानजाहायैनो दोननांगौ आरो दागो होनायखौ। ओमफायो गयखौ इदिनो फबबाथाय इदिनो मोनसे द ओ जायगानि फायनो फबनांगौ आरो इदिनो गयनि सोरगिदिं गिदिंना आरो इदिनो गोदोनिफाय फोथायना दंखि इदि नो गय गायनायाव इदिनो गिदिं गिदिं गयनि हाखौ थुसोबाथाय ओ गयखौ जाबा खर' गिदिङो होनना इदिनो आबै आबौनिफ्राय फोथायनाय दं आरो। बेनिखायनो मोनसे जायगानिफायनो औ नंगौ ओ मोनसे जायगानिफायनो इदिनो थुसो नांगौ आरो जोङो ज'नो।
होमबानो गयाबो मोजां जायो होननाय फोथायनाय दं आरो।
बिदिसो आरोना नोंथां?
थिनो गय फुलि गायबाथाय इदिनो औ नोंथां इदिसो उम उम। लि गायबाथाय खाथि खाथि गायनाङा आरो इदिनो एसे गोजान गायनांगौ जायो आरो गय फु लि गायबाथाय।
मानबा खाथि खाथि गायबाथाय। हो?
बेसेबांसो फुद बायदि गायनांगौ नोंथां बेसेबां फुद बायदि गायनांगौ?
बिदिनो फ्राय गोलावखोना इदिनो ओ थिन फुटसो थिन सारि फुटसो गोजान गायनांगौ आरो। ओमफाय आं नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनो नागिरदोंमोन नोंथां।
औ सोंलाय नोंथां।
आंङो इदिनो आंबो इदिनो आबाद मावनो नागिरदोंमोन आरो जोंनिथिं ओरैजाय आबाद मावफेनामोन आंबो बिदिनो माइनि आबाद मावफेरामोन ओमफायथ' देग्लाय जोंहा मावनो सा सानदों आरो ओमफाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा माइ गायनायनि सो मोन्दै। ओ खोनथालाय देलाय नोंथां।
होमबा खोनासंलांदो नोंथांङा।
औ नोंथां।
हेलौ हेलौ खोनासंलांदो नोंथां फासाव फासआव माबाखौ हाखौ ट्रेक्टर एबा माबाजों एव‌ एवग्रोनांगौ आरोना ट्रेक्टर एबा मोसौजों। ट्रेक्टर आरो मोसौजों एवखांनायनि उनाव थिख बेखौ बिदिनो बिदिनो द दिनसो दोननांगौ आरोना नोंथां हाग्राफोरखौ फेसेवनो थाखाय
औ
हाग्राफोरखौ हाग्राफोर हाग्राफोर फेसेवनायनि उनाव इदिनो खोथियाखौ बिदि माइखौ आरो ना माइखौ जेरै नोङो माबा दैयाव बिदिनो स्नि सानसो सोमना दोनदो खोथियाखौ ओमफाय फोदो आरो ना नोंथां ओमफाय आरो नों हासारफोर हासारफोर होनो गोसोबाथाय खोथिया थिलियाव होदो आरो ना हासारफोर होनानै इनिफ्राय आरो माइखौ माबाखौ फोथारखौथ एवखाबाय नालाय नोंथां फोथारखौ एवखांनायनि उनाव मा होनो माबायाव ओ दुब्लिनि हाग्राफोरा फेसेवजोबखांनायनि उनाव बेयाव खोथियाया जे जेब्ला देरगोन खोथियाखौ फोनाया जेब्ला देरगोन फोखां देरखांनायनि उनाव देरखांनायनि उनाव बेखौ माबा खालामनांगौ आरो ना फुनानै नों ओमफाय आरो माबाखौ हाखौ एवबावनानै आरो एव-एवनानै बेयाव गोमोन जाबा नाथाय इसे गायनांगौ आरो ना नोंथां
अ बिदिसो खालामनांगौ आरो नोंथां ओमफाय ओमफाय औ
बुंलाय नोंथां
तारमाने बिनिफाय एसे माबाफोर खामानिफोर थाबावगोन नामा इदि माइ गायनायनि
बेनिफाय खामानियाथ बेखौ देरबाथाय बेखौबो बिराद जोथोन लानांगौ आरोना दैनि दैनि जोथोन लानांगौ आरो एम्फौ जायैनि बिलाइयाव बिदिनो ओमफाय आरो फिथाइ थायबाथाय एसे मुलि सारनांगौ एम्फौनि फिथाइनि बिदि आरोना नोंथां बिनिफ्राय बेखौ हानानै माबाबाथाय हा मोनबाथाय इखौ इदिनो द द माससो लायो आरोना
अ माने
माबाया माइया माइआ देरनानै फिथाइ थायनानै मोननो थाखाय आरोना
ओमफायो बेयो हानानै माने द दाननि उनावथ माइखौ हागोन नालाय हानानै डाइरेक्ट मारा होनांगौना इसे गोबाव दोननांगौ
नोङो डायरेकबो मारा होनो हायो आरो दोननोबो हायो इसे माने माबायाव खालामनानै बेखौ फार्स्टआव दांग्रि दांग्रि सरनाय होनो आरोना हाखांनानै दांग्रि सरनानै रोगानांगौ रोगानानै नोङो ट्रेक्टरजोंबो रोगानो हायो आरो मा सुबुंफोर हाजिराफोर लानानै रोगानो हायो आरोना नोंथां। बुजिदों नोंथाङा?
औ नोंथां बुजिदों। माने नों थाङा आरो मोनसे खोथा सोंबावनो सानदोंमोन आरो नोंथां सोंनो हागोन ना?
औ सोंनो औ हागोन नोंथां हागोन।
माने आंबो खोनानो मोनदों गोदोदाय आबौमोनफ्राय खि माइखौ हानानै बिदिनो सुब बुंफोरासो रोगायोमोन। नाथाय दानि डाइरेक्ट माइखौ हायालासिनो डाइरेक्ट मेसिनजों हानानै डाइरेक्ट बिदिनो जिगाब मोनालासिनो दाय ओ बिदिनो माइखौल' मोनो होननाय खोनादों आरो।
औ नोंथां दा बिदि बिदिनो सोलिदोंबाबो जोंनिथिंजाय दा बिदि सोलिथ'वाखै आरोना नों थां। जोंनिखैजाय बिदिनो गोदो गोदा दायनि गोदो गोदायनिफ्राय जानाय बायदि जाबोगासिनो सोलिबोनाय बायदि सोलि सोलिबोगासिनो दं आरोना नोंथां।
औ ओमफायो बे माइखौ सुबुंफोर लानानै हानानै रोगानाया स ओ साबसिन जायोना ना मेसिनजों डाइरेक्ट ओ होनाया साबसिन जायो बे-बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथांङा?
नोंथां आंथ' मेचिनजों होफेराखै। होफेरनायालाय मानोना जोंनिखैजाय मेचिना फैथ'वाखै आरोना नोंथां।
औ।
उम खोनानो खोनानो मोनदों माबा मा होनो मेचिनजों होनायाथ' थाब जायो जानाया होमबाबो एसे माइफोर थांफानायनि माबा थायो आरोना नोंथां।
औ माने औ। माने मेचिनजों होबाथाय बे जिगाबबो मोना जायो नालाय ओमफायो मोसौफोर फिसिबाथाय बे जि जिगाबाथ' जोंनि दैलां बोथोराव नांगौ जायो नालाय मोसौ फिसिनायाव ओंखायनोथ' जोंनि थाखाय एसे ख खहा गोनां नोंथां।
औ जानो हागोन इ-इदिनो माबायावथ' दैलां बोथोरावथ' बिदिनो मोसौफोरजों मोसौफोर गोनाङा माबानि गांसोनि आंखाल जायो नालाय नोंथां।
औ।
गांसोनि आंखाल जानायाव मोसौफ्रा एसे हामनो हागौ आरोना। जिगाबफोर थाबालाय जिगाबफोर जाहोनो हायो आरोना।
औ।
नों-नों-नोंथाङा दासानदि मा खालामगासिनो दं?
आं दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां। ओ हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
ओ जोंना ओंखाम जानायनि एसे लाहार फाहार जाबोमोन नोंथां। इयुनाव हरसेले खोमा दां नोंथां ना?
औ दे दे नोंथां।
ओ दे होमबा नोंथां।
औ दे दे नोंथां।